औ खोनादोना नोंथां?
खोनादो।
अ।
अब्ला नोंथाङा आ आङो ओरैनो जिरायना दङ नोंथां।
औ ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय?
औ जाखांबाय।
अ। दा नोंथाङा ओरैनो दङब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागौमोन ना?
औ हागोन नोंथां।
दा होमबा आयदाया जाहैबाय ओ मिडिगेल दा जोंनि देहा हामसालि दा बे देहा फाहामसालिनि सायाव जों एसे सावरायनोसै। दा नोंथाङाथ' मिथिखागो दा देहा फाहामसालि होनबा जोङो दिनै देहा फाहामसालिखो जोङो मोननै रोखोमै मोनो। मोनसेया जाबाय सरखारि आरो गुबुन मोनसेया जाबाय ओ गावखोन्दोआरि जायखौ जों प्राइभेट होननानै बुङो। दा नोंथाङा ओ बे प्राइभेट आरो ग'भारनमेन्ट मेडिकेल बे मोननै मे डिकेलनि गेजेराव दा नोंथाङा मा बुंनो सानो दा गभार्मेन्ट मेडिकेला साबसिन ना प्राइभेट मेड दे-देहा फाहामसालिया साबसिन बिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
औ नोंथां ओ दिनैहाय जोङो मेडिकेल होनोब्ला जोंनि थाखाय बिराद दरखारि मोनसे आ बिसय जानानै फैयो आरोना। मानोना बियो जोंनि ओ देहानि थाख थाखायबो आरो बेबायदिनो गोबां जिबननि थाखाय ओ जेखौ जोङो फाहाम जानो थाखाय जोङो मेडिकेल नङाब्लानो जोङो मावनो हाया बा फा फाहाम जानो हाया बा जोङो राहा लामाखोनो जोङो नुनो मोना दा गोबांथार जोङो सि सिगांनि समाव नायोमोनब्ला जेब्ला मेडिकेला ओ गैयामोन अब्ला जोङो बेबायदिनो बायदि रोखोमनि हारबोल जे हाग्रा बंग्रा बा माबा मोनसे ओ फिथाइफोर बा माबा मोनसे बिदि रोदाफोरजों बाहायनानैसो जोङो दाहायनांगौ जायोमोन नङा होमबा? नाथाय दिनै ओ गोबां औ दिनै गोबां ओ माने मेडिकेलावहाय डेभेलपमेन्ट फैदों ओ आरो बेबायदिनो प्राइभेट ओ गोबां मेडिकेल फैबाय आरो बेजों लोगोसे सरखारनिफ्रायबो आ जेथ' हायो ओ एथ' सरखाराबो जोङो बिदि फाहामसालिखौ लाबोना होफै फैबाय। दा गोदो जोङो नायनो थाङोबा गामि गोथौ सिङावहाय जोङो मेडिकेल होननायखौनो जोङो बुजिया बा नुफेराखैमोन आरो जोङो जिखुनु बेमार जाब्लानो जों जोङो सहराव थांनांगौमोन बा गोजान मोनसे जायगायावहाय जोङो जेराव डक्टरफ्रा एभैेलेबेल बेबायदि हस्पितालफ्रा एभैेलेबल बिदियाव जों खारनांगौ जायोमोन। नाथाय जोङो दा नुनो मोनो जे सरखारा ओरैबायदि ओ हेफाजाब होगासिनो दङ सान गासिनो दङ जोंनि सुबुं माहारिफोरनि थाखाय जे जायफ्रा एकदम गोथौ गो थौव गामि बेफोरावबो सेन्टारफोर खुलिहैगासिनो दङ दिनै सरखारा जेन' ओ बे जागानि बे नसोलनि जे माने गामिनि मानसि सुबुंफ्रा ओ गोरलै गोरलै बेमारफोरखौ फाहामनो थाखाय गोजानाव थांनो नाङा बा सहरफ्राव थांनानै गोदाव सोराव जानाङा बा थाखाफोरखौ गारनाा बेबायदि सरकारा हेफाजाब होगासिनो दङ दा जोङो नुनो मोनो जे गोबांथार एम्बुलेन्स माने मबाइल इउनिट‌ ओ एम्बुलेन्स हस्पिताल ओ जोङो नुनो मोन नो गारिनि दुवारैनो बे गारियावहाय ओ जोङो गोबांथार फाहाम फरायसालिनि बे मेडिसिन आ बा डक्टरसफ्रा मबाइल ओ के माने मबाइल इउनिट होननानै बुङो आरो बे गारिजोंनो बिसोरो जायगा जायगा गामि जे गामिफ्रा जे जायगाफ्रा जे सुबुंफ्रा लामा थिग नङा दलं गैया बा ओ सफैनो थाखाय उसुबिदा बिसोरनि थाखाय मबाइल इउनिट जेखौनो गारि एम्बुलेन्स बायदि नाथाय एम्बुलेन्स नङा बेवहाय डक्टरफ्रा थायो आरो आ बिसोरो मेडिकेल चेकआपनि थाखाय गामि गामि अनसलाव थाङो आ बिनिखायनो आङो सानो जे गभारनमेन्टआबो सरकारि सरखाराबो गोबांथार आ नैबे जुगावहाय आवगायगासिनो दं आरो सहैनो हायै गामिफ्रावबो सरखारा गोबांथार खामानिखौ माव मावगासिनो दं होन्नानै आं सानो आरो गोबां फ्रि सेखाब ओ फ्रि सेखाब जेरै मेगन नि थाखाय ओ हेल्ड चेकपखौबो केमपेनिं ओ जागा जागा गामि गामि ओ बेबायदि सरखारा सुबिदा होगासिनो दङ ब्लाद कालेक बाब्लाद टेस्ट खालामनो ओ बा माबा मोनसे मेगननि फाहामनायखौ लाबोनो बेबायदि माने फैना मानसिफ्रा सुबुंफ्रा फैनाङाखै नाथाय सरखारा गामि गामि बे बेबायदि हेल्ड सेन्टारफोराव बसायनानै ओ बोसोराव खेबफा बा मास साव खेबफा बेबायदि बसायनानै दिनै सरकारा गोबां हेफाजाब होगासिनो दं होननानै आं सानो आरो दा नोंथाङा बे आं बुंनायनि सायाव माबाफोर बुंदेरनोबा ओ नोंथांनो आङो समायखौ होनाय जाबाय।
औ ओ दा जोङो बुंनांगोन दा जिहेथु जोंनो सरकारा ओ जोंनि देहा फाहामसालिनि फारसे मोनसे गोख्रों नोजोर लानायखौ जों नुनो मोनदों। दा जिहेथु जोंहा बांसिन ओ मेगननि प्रब्लेम बा मेगननि समयसि याजायो होनब्लाथाय जोङो बोराय बुरैखौ नुनो मोनसिनो। ओ बोराय बुरैल नङा खायसे सेंग्रा सिख्लायाबो जायो। दा जायखिजाया ओ बांसिन जोङो मेगननि समस्याखौ जोङो बोराय बुरैनिखौ नुयो नालाय दा बेखायनो जोङो बोराय बुरैफोरा जिहेथु मोजां ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय बांद्राय गोजानाव थांनो हाया बा गोबां उसुबिदा जायो नालाय। दा बेखायनो सरकारा मा खालामो ओ गामि गामियावसो जोङो फ्रि टेट ट्रिटमेन्ट। बा जोङो रां लायाबालानो मोनसे ट्रिटमेन्ट होनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेयो जोंनि जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। फारसेथिं जोङो गभारमेन्ट गभारनमेन्ट देहा फाहामसालिफोरा जोंनो गोबां खायसे खायसे आसनिफोरखौ जोंनो फ्रियाव होयो। बा मा होनो जोङो जुदि ट्रिटमेन्ट लाजानो थाङोब्ला खायसे खायसे ओ बेमारफोरफोरखो जोङो। मोनसे बि पि एल कार्डनि आन्दाराव खायसे खायसेखौ जोङो फ्रि ट्रिटमेन्ट लानायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा बुंनो थाङोब्ला जोङो गोरिब न'खरफोरनि थाखाय बा बायदिसिना न'खर मा होनो जायफोरा रांनि आंखाल बा जायफोरा फैसा थाखा गैयाब्ला प्राइभेटाव सोनो हाया बेफोर नखर थाखाय जोंनि गभारनमेन्ट बा सरकारि देहा फाहामसालिफोरानो जोबोर ओ गोनांथि दङ खोनादों ना नोंथां?
औ नों औ नोंथां खोनागासिनो।
औ दा बेनिफ्राय जोङो आरो जोङो प्राइभेटा बोथ' जोङो देहा फाहामसालि होनना बुं बा जोङो जिहेथु मोनसे जोङो बेमार आजार जायोबा मोनसे जिउ जों गेलेनो जायो नालाय बेखायनो जोङो खायसे खायसे गोब्राब जा बा गोब्राब बेमार आजार जायोबा ओ फैसा थायोब्ला जोङो ओ प्राइभेटाव जोङो नायनानै बेमार आजारखौ जों थाब सोखना लानो हायो। आ गोबां सुबुं गुब दा बुंनांगोन खायसे प्राइभेटनि बा गावखोन्दोआरि देहा फाहामसालिफोरनि जिथु ट्रिटमेन्ट होननाय बेयो मोनसे स्पिड जानायखौ नुनो मोनो स्पिद माने जिहेथु ओ बेवहाय फैसाजोंसो खामानि जायो नालाय दा बेखायनो बेवहाय गाैसैबो न'खरा लांनो प्राइभेट बा प्राइभेट औ गावखोन्दोआरि देहा फाहामसालिफोराव गासैबो न'खरा एडमिट खालामनो हाया। दा बे बेलायाव बेवहाय सुबुंफोरा एसे खम जानायखौ नुनो मोनो। जायनि थाखाय ओ जोङो नांगौ बायदि ओ लोगो लोगो इमारजेेनसि जोङो ट्रिटमेन्ट होनायखौ जों नुनो मोनो आरो प्राइभेटाव। दा बुंनो थाङोब्ला खिन्थु गासै जोंनि मोनसे मेडिकेल चेकआप खालाम नाय बेफोरो प्राइभेटाव मोनसे स्किड मोनसे खै जायो आरो। फारसेथिं जोङो बुंनांगोन गभार्नमेन्ट स्कुलनि बाथ्रा गभार्नमेन्ट देहा फाहामसालिनि बाथ्राखौबो जों बुंनांगोन बेवहाय जिहेथु गोबां गोरिब न'खर नखरफोरानो लाङो नालाय बेखायनो बे सुबुं अनजिमाया गोबां जायो दा देहा नायनो थाखाय देहा नायजानो थाखाय गोबां सुबुङा थाङो। जायनि बेलायाव जोङो डक्टरा एसे थोब्ले माबे जानायखौ नुनो मोनो। बेनिफ्राय बेवहाय एसे देहा नायनाय बा देहा साख खानायनि मोनसे राहाया एसे लासै जानायखौ नुनो मोनो आरो जिहेथु गासिबो मोनसे। फरमेलि मोनसे ओ मा होनो मोनसे नेमखान्थिजों खारनो गोनां जायो नालाय दा बेखायनो जोङो सरकारि। हस्पितालफोराव एसे ओ लेहेमिया जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा नाथाय ओ जों बुंनांगोन जिहेथु बांसिन मोजां ट्रिटमेन्ट जायो होनना बुङो ब्ला जोङो गभारमेन्ट गिदिर गिदिर गभर्मेन्ट हस्पितालफोराव जों बुंनो हायो खोनादों ना नोंथां
औ खोनागासिनो
दा नोंथाङाबो आरो ओ प्राइभेट मेडिकेलनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो दङ नामा? दा प्राइभेट मेडकेल जोंनि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट बा गभारमेन्ट ओ हस्पिटेल बा हेस हस्पितालानो जोंनि थाखाय थाखाय जोबोर इम्परटेन्ट बेनि सायाव नोंथाङ एसे फोरमायनानै होबावदो।
औ नोंथां नोंगौ प्राइभेट हस्पिटाल होनोब्ला जोङो बांसिन सुबिदाखौ जोङो नुनो मोनो जेरै गभा गभानमेन्ट हस्पिटालावहाय खुनु सिस्टेमेटिक मोनसे सोलिनायखौ जोङो नुनो मोना आरो। बेवहाय जोङो इमारजेन्सि थाङोब्लाबो ओ समनि गेजेरावहाय जोङो डक्टरफोरखौ मोननो थाङा समनि गेजेराव जोङो ओ माने नांगौ समायावहाय जोङो फाहामनायखौ जोङो नुनो मोना आरो आरो बायदि रोख खोमनि बेबायदिनो बिसनानि सुबिदा बा माबा मोनसे सुबिदा खौ जोङो नुनो मोना नाथाय प्राइभेट फारसेथिंजाय जोङो नायोब्ला प्राइभेट हस्पिटाब्ला जोङो गोबां सुबिदाखौ मोनो आरो जोङो इमारजेन्सियाव हाय जोङो थाङोब्लाबो जों लोगो लोगो जोङो ओ फाहामनाय खौ जोङो नुनो मोनो एटेम्प ओ एटेम्प खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आ मानोना बियो गासिबो जोंनि ओ माने रांनि उपोरावसो नालाय प्राइभेट हस्पि टाल होनोब्ला जों जेरै जोङो रांखौ होगोन बेबायदिनो सारभिस। खौबो जोङो मोननो हायो आरो ओ बे बेनो आरो बिनि थाखायनो जोङो बेफोर प्राइभेट हस्पिटालखौ जोङो बयबो सुबिदा लानोबो हाया जायो समनि गेजेराव रांनि आंखालावहाय जोङो माबानो बेबायदि फाहामसालियावहाय जोङो फाहाम जानो लुुबैब्लाबो जोङो सौहाया जायो आरो बिनि थाखाय जोङो बे सरखारि जे फाहामसालि जोङो बेवहायनो जोङो थांनांगौ जायो आरो बेबायदिनो ओ जो ओ नाथाय दिनै फारसेथिं नायोब्ला ओ जोङो जुदि मोजां फाहामनायखौ लुबैयोब्ला जोङो प्राइभेटावहाय जोङो बांसिन खारनाय जायो आरो सुबुं माहारिफ्रा आ अब्ला नोंथां जोङो ओ बे ओ प्राइभेट आरो गभार्नमेन्ट हस्पिटालनि बिसय जोङो गोबां सावरायबाय नोंथां निफ्रायबो मोजां मोनथिनो मोनबाय आ समाय जानायजों लोगोसे जोङो दोनदिनि नामा।
औ दे जागोन दे नोंथां ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां। औ दे